हेलौ नोंथां ओ हेलौ नोंथां
औ खोनादोंना नोंथां
खोनादों नोंथां
औ औ मा खालामदों नोंथाङा?
ओ दा ओरैनो दङ' आङो नोंथां।
अह अह अह अह बिदिब्ला जोङो आयदा फारसे आवगायलानोसै नामा नोंथां।
औ हागोन दे नोंथां।
औ औ जोङो दा आयदा महरै अब्ला जोङो जों बायदिसिना जोङो मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै रायज्लायनोसै जिहेथु जोङो मिथिंगाजोंनो जों थानानै देरबोनाय लाबोनाय जेराव जोङो बायदिसिना मिथिंगायारि खैफोद जों नुनो मोनो जोङो। दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जोंनि गेजेराव जोङो मानसिफोरा गोदो गोदायनिफ्राय मिथिंगायारि माबायदिहै जों खैफोदजों ओ दिनैनि समसिम जों थांबोनो गोनां जादों बा जोङो मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय बारग'नो थाखाय मा मा राहा खालामनो नांगौ बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे
औ हागोन नोंथां मिथिंगायारि खैफोद होनोबा जोंहा मिथिंगानिफ्राय मिथिंगाया सोमजिहोनाय माखासे खैफोद बेफोर गोदोनि समाव मिथिंगायारि खैफोदजों जोबोद भुगिबोनांदों। नाथाय बे मिथिंगायारि खैफोदा दिनैसिमबो सोलिनानै दङ। मिथिंगायारि खैफोद। होनोबा जेरै दैबाना, बारहुंखा, बांग्रिं बेफोरनो मिथिंगायारि खैफोद। गोदोनि समाव गोदोनि समनिफ्राय दिनैनि समसिम दैबाना जाबो दै बाना नि थाखाय हा खुरखानानोय न'-बां बुखारनानैय मानसिफोरा गोबां रोखोमनि जेंना भुगिनांदों गोबां मानसियानो न'-बां बुखारजानानै हा खुरखाजानानै लामा सामा बा बबेबा फैलाव फोथाराव रिलिफ केम्प न' बांगारनानै रिलिफ केम्प थाहैनांदों गावबा गाव हा हुखौ गोमाजानांदों बेफोरबायदि। बियो दैबाना मिथिंगायारि। खैफोदनि थाखाय गोबां रोखोमनि जेंना सोमजिनांदों आरो बेबायदिनो बारहुंखा। फोरजोंबो न' बां बुफाय जादों बेबायदिनो गोबां बिबांनि खहा जादों आरो रांखान्थि बिथिङावबो बे मिथिंगायारि खैफोदा गोबां बिबांनि खहा जाहोदों मोनसे हादोराव एबा मोनसे हादोरसायाव मिथिंगायारि खैफोदा गोबां खहा जाहोदों रांखान्थियारि बिथिङाव मानोना बारहुंखा दैबाना बेफोरबायदि जानायजों हा खुरखानानै न' बां बिल्डिं बायदिसिना दारिमिनफोरखौ खहा खालामनानै गोबां बिबांनि रांखान्थि बिथिङाव खहा खालामदों गोदोनि समावथ'। मोजां न' गैयामोन बेफोरनि थाखायनो गोबां न' बांफोरा औवाजों बानायनायमोन बेफोरबायदिनि थाखायनो फारहुंखाया गोरलैयैनो बुखारनो हायोमोन। आथिखालाव ओ एसे न' बाङा गोरा जाबोबाय मानोना इटा सिमेन्टजों बानायनाय जायो थेवब्लाबो गोबां गिदिर बारहुंखा बेफोरो बेफोर गिदिरबाबो बांग्रिं आरिया बेफोरखौ सिफायहोनो हाया। हानायनि गोहो दं बेफोरबायदि मिथिंगायारि खैफोदजों दिनैसिमबो भुगिनांनानै दङ गोदोनिफ्राय दासिम बेजों लोगोसेनो नोंथाङा सरजाबनानै माखासे मिथिंगायारि खैफोदनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
औ औ औ नोंथां नोंथाङाथ' गोबां फोरमायलांबाय जिहेथु जोंनि मिथिंगायारि खैफोदनि सोमोन्दै जेराव जोङो जों उन्दै समनिफ्रायनो जों मोनबोखादों बा जों गोदो गोदायनिफ्रायनो जों मोनबोदों जेब्ला जोङो मानसिफोरा जोङो गिबियावनो जोङो गुबुन हादोरमानि। फ्राय जोङो जेब्ला जोङो जेब्ला समाव जोंहा जेबो सानना हनाया इसेबां जों दावगायाखैमोन बे समाव जोङो बेफोरबायदिनो जों लन थं थालाबायायोमोन बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि जायगायाव फैनानै जोङो हाग्रानि जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जायोमोन जों ज' ज' थालायनानै जेराव जोङो अखा बांखानिफ्राय रैखा मोननो थाखाय जों खुलुं बायदिसिना असो हाबना थानो गोनां जायोमोन। नाथाय जोंनि बे ओ हायेन ओनसोलाव जिहेथु जोंहा जेबो खुलुं गैया बा बिफां लाइफां गेदेरबो इसिबां गेदेरद्रायबो गैया जेराव जों थानानै गावनि मोदोमखौ जिहेतु अखा बांखानिफ्राय जोङो सिनायनिफ्राय जो बारग'नो थाखाय जोंहा जेबो राहा गैयामोन बेनिखायनो जोंहा जिहेथु मानसिफोरा सानखांनो हुखांनो हानाय मेलेमजिबि जेराव जोङो बायदिसिना बिफां-लाइफां बा औवा बायदिसिनानिफ्राय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय ओ मुवा बेसादफोर जों बेफोरखौ जों न' बानायनो लादोंमोन थानो लादों बेनिफ्राय जों अखा बांखानिफ्राय ओ खारगनो हादों बा जों जिउखौ रैखाथि खालामनो हादों बा सिजानायनिफायखारगनो हा मिथिंगारि खैफोद महरै जों सार अन्थाय फोरखौ मोन्नो हायो। जेराव जोंङो अखा-बांखा फैयोब्लाथाय बारहुंखाजों लोगोसे सारअन्थाय फैयो बे सारअन्थाया जुदि गावोल्बा बिफांफोराव जुदि नाङोल्बा बे माने मोनसे मोल्बिबारि गोहो जेराव जोंङो मोल्बिब गोहो सोमजिनायखौ नुयो जों बिफां-लाइ लाइफांफोरानो खामलांजोबनानै थैलांनायखौ नुनो मोनो बेफोरबाय दिनो गोबां जोंनि गेजेराव खैफोद खोख्लैदों बेफोरो जिहेथु दिनै मानसिफोराबो गोबां थैदों ओ हालेवबाय थानाय समावनो जों गाव सारअन्थाइ गाव जानानै थैनायखौ नुनो मोनो दा जोङो सारअन्थाइ गावनायाव ओ जुदि सांग्रां थि लाबोनो नांगौ होनना बुङोब्ला जोङो दुब्लि फोथार गेजेराव जों जुदि नोङो हारसिं थायोब्ला जिहेथु दुब्लि फोथार गेजेराव जेबो बिफां लाइफां गैया अब्ला मानसियानो बयनिख्रुइबो गोजौ जायो बेवहाय अब्ला बेवहाय मानसिनियाव गावगोन होननानै फोथायो आरो बेनिखायनो जोङो ओ जुदि सारअन्थाइ गावोब्ला जुदि अ अखा बांखा फैयोब्ला अब्ला जोङो दुब्लि गेजेराव जुदि हारसिं थायोब्ला अब्ला जों साथाफोरखौबा गोजौ मुवा बेसाद जों लानाङा होननानै जोङो ओ फोथायो जेराव जों अब्लानिया सारअन्थाइ गावनायनिफ्राय रैखा मोननो हायो होननानै लोगोसेनो जोङो दिनैनि समाव जों गोबां रोखोमनि जों मिथिंगायारि खैफोद जों नुनो मोनो जों दिनै बारहुंखा गोदोनि समावथ' नोंगौ बारहुंखाया फैयोमोन दिनै ओरैबायदि गोसा बारहुंखा फैयो जेराव जोङो बिफां लाइफां गुबुनानै न' सि न'फोरखौ सिफायो न'आव होसिनो बेफोरबायदिनो गोबां खहा जायो लोगोसेनो दैमा दैसाफोरा जुदि जों दैज्लां बोथोराव नायनो थाङोब्ला गोबां रोखोमनि खहा लाबोयो जेराव न'फोरखौ बुखारलांजोबो जों दिनै बुरलुंबुथुरनि खोथा बुंनो हायो जों दिनै बुरलुंबुथुरा ओरैबायदि दैज्लांनि बोथोराव देरोब्लाथाय न' बां सेफायलांजोबो बेफोरबायदिनो हा खुरखा लांजोबो। गोबां खैफोद लाबोयो जेराव जोङो दिनैनि समाव बांसिन जों सुनामिनि खोथाखौ जों मिथिगौ जेराव जों सुनामिया जोंनि गेजेराव फैयोब्लाथाय ओरैबायदि मोनसे खहा लाबोयो जेराव जों टाउन नोगोर बेफोर गासैखौबो न' बां जि बिल्डं गासैखौबो बुफायलांजो जौ बेस सुनामियाव फैयोब्लाथाय दा बेफोरनिफ्राय जुदि जों रैखा मोननोबा जोङो बायदिसिना जों गुबुन हादोरमानिफ्राय जों सोलोंनो नांगोन जेराव जोङो जापान बायदिसिना आरिखौ जों बायदिसिना टेकनिक बाहायनायखौ नुनो मोनो जोङो बायदिसिना दैफोरा जुदि सुनामिफोरा अब्ला सुनामिफोरखौथ' ओ थोंजोंङै जोङो लाखिनो हानाय जोंहा जेबो बेफोरबायदि राहा गैया नाथाय अब्लाबो दैनि दोहौआ जाहाथे एसे खम जायो बेनि थाखाय जापानफोराव बायदि रोखोमनि एसे थेंस खेंसालिया महरै बायदिसिना दिनै वाल बायदिसिना होनायखौ नुनो मोनो ओ लैथो जिं जिं जे अब्लानिया जोंनाया सुनामिनि दोहौआ एसेब्लाबो खम जायो अब्ला जोंङो एसेब्लाबो जोंनि बायदिसिना बिलडिंआनो जा बा जोंनि मानसि माहारिखौ एसेबाबो जोङो रैखाथि होनो हायो दा जों मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोबा बेफोरखौनो मिथिगौ लोगोसे जों दिनै बायदिसिना जों भलकेन' स्फायथिफोरखो जों नुनो मोनो जेराव जोङो अरगें हाजो जेराव जोङो अर अर अरखि ओंखारबाय थायो जोङो बे हा सिंनिफ्राय बायदिसिना जोङो माब्लाबा समाव बेरनानै ओंखारबोयो अब्ला बेफोर जुदि जिब जुनार बा दैमा दैसायाव जुदि बे दैमाया ओ जेराव अरखिनि दै बा दैमा बेयो जुदि ओ दैमाफोर दैसाफोराव गोग्लैहैयोब्ला अब्ला दैमा दैसानि नायानो जा बा बायदिसिना जिब जु दै सिङाव थानाय जिब जुनार बा बायदिसिना खासिबो खहा जाल जेराव मानसिफ्रा ओ जेहुथु दुगैयो बेफोराव जुदि नाङोब्ला अब्ला मानसिफ्राबो ओ जिउ गोमानायनि गोबां ओ सान्स दङ लोगोसेनो ना फोरा थैलांजोबगोन जेराव जिब जुनारफोराबो दैमा दैसायावनो दै लोंनानै थांनानै थायोसै जेराव दै लोङोब्लाबो अब्ला बेयाव अरखि गोग्लैबा बे दैया गोदौजोबनानै बेयाव मोसौफोराबो थैनायनि चान्स दङ बा जिब जुनारफोराबो थैलांनायनि चान्स दङ जेराव ओ जुदि अरगें बेरफुयो अब्ला बेयो जुदि सिद दावनानै जुदि बायदिसिना जों नोगोर-नोगोरमाफोराव जुदि नाङोब्ला बेफोरबो नोगोर फोरा खामलांनायनि ओ चान्स दङ लोगोसेनो जों बांसिनानो जोङो मिथिंगायाव जोङो हाग्रा बंग्रा खामनायखौ जों नुनो मोनो जेराव ओ भलकेनस बेरख'नायनि ओ बेरनायनि गेजेरजों जोङो बेवहाय बायदिसिना ओ जोंनि हाग्रामाफोरानो खामब्लाव नायखौ नुनो मोनो जेराव जोङो बायदिसिना ओ थेख्नलजि बाहायनो गोनां जायो। हेलिखेपटार फोरजोंसो ओ जोङो बे अरखौ खोमोरनो गोनां जायो। जुदि खेबसे हा ग्रामायाव अरनाङोब्ला बेखौ खोमोरनाया इसेबां गोरलै बाथ्रा नङा दा बेफोरबायदिनो जों गोबां खहाखौ नुनो मोनो लोगोसेनो जोङो हाजो गुगानाय बा हा खुरखानाय होनना मिथिगो जेराव जोङो हाजोफोरनिफ्राय जुदि हा गुगाबोयो बा अन्थाइ गेदेर गेदेर गुगाफैयो अब्ला जोंथ' मिथिखायो जिहेथु जोंनि हाजोनि जिं जिं जोंहा लामा थायो अब्ला जोङो मिथिंगायारि खैफोदा ओ हारसिंनो दिनै बायदिसिना अखा हानायनि जाहोनाव बा हाया हारसिंनो गुरै जानायनि जाहोनाव गोलैबोयो ओ लोगोसेनो अब्ला जुदि गारि फोराव जुदि नाङोबा बा लामाफोराव बिफां-लाइफांफोरा होसिनना थायो गारिफोराव नांसिनोबा मानसिनि ओ खर'साफ्राव जुदि गोगलैफैयोबा हा गुगारनायफोरा बेफोरबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ जोंनि गेजेराव खहा लाबोनायखौ नुनो मोनदों। जों मिथिंगायारि खैफोद होनना बुङोब्ला बेफोरखौनो जों मिथिनो हागौ आरो लोगोसे जोङो मिथिंगायारि खैफोदनिफ्राय जोङो दिनै ओ थाबनो बारग'नो थाखाय जोंहा गोबां राहा दङ जेराव जों ससियेल मिडियाफोरनि गेजेरजों दिनैनि समाव ओ अबाव अबाफोर जुदि मिथिंगायारि खैफोद जायोब्ला अबब्ला जोङो थाब थाबैनो बेखौ जोङो लाइफ दिनैनि समाव जों ससियेल मिडयानि गेजेरजों जों ओ थाबैनो जोङो मानसिफोरनो दिन्थिनो हायो अब्ला गासैबो बो बुमनि मानसियानी नुजोबो जेराव जोंङी रैखाथि हानजा खौ लांनानै जोङो गोख्रैनो जोङो ओ रैखाथि होनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो मिथिंगायारि खैफोदनि नि सोमोन्दै नोंथांजों गोबां ओ सावरायबाय दा नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा माबाफोर बुंबावगोन नामा जिहेथु जोंनि मिथिंगायारि खैफोरनि सोमोन्दै?
औ नोंथां मिथिंगायारि खैफोद होनोबा जोङो गोबां बेफोरबाय दि खैफैद जायो नाथाय आथिखालाव बेनिफ्राय बारग'नो थाखाय माखासे बोथोरनि आगु रादाब होनो थाखाय टेक्न'ल'जिबो ओंखारबाय बेबायदिनो बांग्रिं जानो नागिरोबा सिगां आगु रादाब होयो अखा बांद्राय अखा फैनो नागिरबा बारहुंखा जानो नागिरोबा सिगां आगु रादाब होगोरो। बेफोरनि जोङो ओ मबाइलाव सरखारनि एस एम एस हरनाय खौ नुनो मोनो। बेफोरबायदि
एस एम एस एलार्ट होनायफोरखौ सांग्रांथि होनायफोरखौ नायनानै जों गिबियावनो सांग्रां खालामनानै ओ सांग्रां जानानै थानो हायो। बेबायदिनो गोबां ओ सांग्रां मानसि लानानै जोङो आथिखालनि मुगायाव ओ गावखौ सांग्रांथि थि खालामनो हायो।
औ औ नंगौ नोंथां ओ नोंथाङा ओ जोबोर मोजाङैनो फोरायना फोरमायनानै होबाय दा जिहेथु जोंहा समाबो गैला बिदिब्ला जोङो दोन्थ'नोसै नामा नोंथां
औ दे दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो फोजोबथ'नोसै नोंथां।
औ औ दे दे